हेलौ।
औ नोंथां हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनादों।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दायो?
अ नै दा नोंथां आङो ओरैनो बार जागासिनो दं नोंथां बिफां साहायाव जिरायनानै।
ओंखामफोर जाखांबायना नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां, जानाया दहायनो जादोंमोन।
बोथोरफ्रा माबायदि अखा हायाखै नामा नोंथां?
बोथोरफ्राथ' अखाया हाहांमोन ओमफ्राय दा नै सानदुंसो थिं थिं दुंफिनबाय नोंथां। गरमानो थानो हाथायला।
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो।
अ गरम बोथोर ना दा ओरैबो थानो सुखुआ ओरैबो थानो सुखुवा औ।
औ आलां फालां मोनलाय लायो। ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ।
ओमफाय दा नोंथाङासो मानि सायाव रायलायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा।
आङो नोंथांजों एसे बै संक्रान्तिनि सोमोन्दैसो एसे फोरमाय माबा साव लायनो थां नोंनो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां।
औ आंबो बांद्राय मिथिया जा मोनथियो बेखौनो फोरमायनिसै आङो नोंथां बिदिब्ला।
औ जायो नोंथां दे।
ओ जोंना संक्रान्ति होननानै बुङोब्ला जोंहा। सैथ्र' दाननि लास्ट खालार खालि जोबथा दिनखालि मोनथिनाय जायो आरोना नोंथां बे दिनखौ जोबथा दिनखौ
औ नोंथां औ।
माने बैसाग बैसाग जानायनि बैसागु जानायनि सानसे सिगां आरोना
औ नंगौ नोंथां।
दा जों बे दिनखौबो माने रंजा बाजायै हगारहरो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंना बे दिनखालि माने गामिनि आइजोफ्रा एबा हौवाफ्रा गासिबो ज' जानानै बिदिनो माखासे मैगं थाइगं बुथुमनाय जायो आरोना नोंथां गोखा गोखै माने औ। ओ दा बेबादिनो गोखा गोखैयाव दं बिदिनो लाफा सायख', फोरला बेन्दों, फोरला बिजौ, जोगोनार बिजौ, खिफि बेन्दों, मानिमुनि, सिबुं, सिब्रु, इलांसि, मानदे, बिदिनो गोबां सेजौथानिबो बारा बेन्दों बेनला मैगं लाइफां बिदिफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा बेखौ जोंहा ज' जानानै माने, बे सोरबा सोरबा खायसे सुबुङा बेदरजों खायसेबा ओरैनो एवनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां बे बिफा गथैखौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो ज' ज' बे न'खरब्रै न'खरबाजोंबो खायसे ओनसोलावथ' गामि हलैनो बिदिनो ज' ओंखारलायनानै एवलायनानै जायो आरोना गोखा गोखैखौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ।
आरो जोंना संख्रान्थि दिनाव खायसेया माने मोसौ बैसागुखौबो फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
मोसौ बैसागु होनोब्ला खायसे सुबुङा माने सोरबा सोरबा बैसागनि से दा से खालार खालि फालिनाय जायो आरोना नोंथाङा आरो खायसेया संक्रान्तियावनो माने मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
दा जोंना बे मोसौ बैसागुआव माने फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ माने थुफैग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ थुफैनायाव माखासे गोदोनिफ्रायनो बिदिनो नेमखान्थि दं आरो मेथाइ खनलायलायनाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होनलायनाय जोंहा मेथाइ खनलाय लायो आरोना नोंथां औ मेथाइ रोजाबलायो। दा बेनि उनाव जोंहा मोसौनियाव गंआव आसुगुराव माने एसे एसे थाव फुननानै होनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे मोसौ मोसाफोरा बिदिनो हागोरै थानो हायो जेबो बेराम जालासे मोजाङै मोजां खामानि मावनानै जानो हायो बिदि आरो ना नोंथां औ आरो आरो जोंहा मोसौखौ माने मोसौनि बे फिखुङाव बिगुराव माने बे दो दोख्लानि माखासे हांगार नांनाय थायोना
औ नंगौ नोंथां।
औ। बे हांगारखौ माने एरख'नानै थावजों गलायनानै औवानि दाालाय बा मुदुमफुलनि देन्था बिदिजों माने गल गल दागो फुननाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो।
औ नंगौ।
औ औ आगर आगर बायदि नुलायनाय माने फनाय जा फुननानै होनाय जायो ओमफफ्राय बेनि उनाव जोंहा बिदिनो मोसौनो माखासे बिबार मालाबो गानहोनाय जाया आरोना नोंथां जायगा लायै जायगा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ माने जायगा लायो जायगा जोंनियाव माने बिदिनो बिबार ओमफफ्राय फुलनि बिलाइ ओमफफ्राय बिदिनो फान्थाव ओमफफ्राय लाव बिदिनो फिथाइ मोनफा मोननै बिदिखौ माने सुथाबनानै खाथाबनानै बिबारफोरखौ खाथाबनानै माने माला बानायनानै मोसौखौ गानहोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव मोसौखौ माने आरामै खाहैनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि ओनसोलाव मानि संक्रान्तिखालि माने खायसे सुबुङा हाजो गाखोहैलायनाय हाबाफारिबो लायो होननानै
औ नंगौ नोंथां गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनाय एसे औ
म जेरैबा खुंग्रि हाजोआव गाखोहैलायनाय माने गाखोबा संक्रान्ति दिनफ्राव गाख सोरबा माने बोसोरसेयाव माने गोसोनि देहानि मेंनायफोरा स्रां नोंथां होनो होनलायनानै फोथायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथांसैथो।
औ दा नोंथाङा संक्रान्तिनि सोमोन्दै माबा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंसोरनिथिं माने माबायदि फालिनाय जायो?
औ नोंथां एसे एनैखौ जे मोनथियो बेखौ फोरमायनासै। नोंथाङा नोंथाङा जे बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंखबो एखे रोखोमैनो माने फालिनाय जायो आरो माने नोंथां।
एनो
बिदिनो संक्रान्ति सानखालि माने जोंखैयबो माने फुङाव सिखारनानै बिदिनो मोसौव थुखैनानै बिदिनो नोंथां लांनाय बायदिनो माला सुनानै गानहोनाय फान्थाव हालदै लाव बेफोरखौ सुथाबना गानहोनाय थाव फुननानै गंङाव होनाय आरो बिदिनो हांगारफोर फुननानै होनाय माने समायना खालामना होनाय आरो बिदिनो दुरुंफोर बे मोसौव खानाय दुरुंफोर गोजामखौ सोलायनानै गोदानखौ गानहोनानै माने फोथाराव खाहैनाय दुब्लियाव खाहैनाय
औ औ नोंथां।
बेफोर जायो औ आरो बे दिनखालि माने गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बिदिनो गोखा गोखैय जानाय बेबो जायो नंङा होमबा नोंथां नोंथाङा होनलांनाय बायदि ए औ बिदिनो माने बोसोराव माने बिदि संक्रान्ति सानखालि माने बिदि सेजौ सेथा बेफोरनि एसे बाराबा गोखा गोखैय माने बुथुमनानै जायोबा माने देहाफ्राव माने सानाय सुनाय लोमजानाय बेफोरो जानो हाया बेफोरबायदि फोथायनाय दं आरो माने नोंथां गोदोनिफ्राय।
औ नोंथां औ औ।
औ बेफोरबायदिनि थाखाय बे माने जोंखैबो बेफोरबायदिनो नोंथां होनलांनाय बायदि फालिबोयोमोन आरो माने दाबो फालिबोगासिनो दं
औ औ माने आरो बेफोरखौ जोबखांनानै माने जोंहाथ' अखानायै माने बैसागनि से थारिक जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
औ बे दिनखालि माने जोंहा गामियाव माने उन्दै उन्दै जेसेबांखि माने उन्दै उन्दै लाइमोनफोर दं। गथ'साफोर दं बिसोरो माने न'खरनि गारजेनफोर बिमा बिफा फ्रा बेफोरखौ माने मान लानाय गामियाव ओंखारलांनानै न'खर न'खर गेदेरफोरखौ खुलुमनानै मान मान होनाय बोर लानाय बेफोर माने सोलियो आरो माने नोंथां। औ नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिया सोलियो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां जोंनियावबो सोलियो गेदेरफोरखौ मान सनमान होनाय बिदिनो न'खर न'खर थांनानै खुलुमहैनाय बेफो बेफोरो जोंनावबो सोलियो नोंथां
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथां बिदिनो बैसागु बोथोर हाबबाय जेला बे एक थारिखनिफ्राय बा दुइ थारिखनिफ्राय मोसानाय रंजानाय बेफोरबायदि सोलियो नामा नों
औ नोंथां सोलियो
औ ओरैनो नोंथां औ
ओ जोंनियाव माने ओरै मोनसेबो सोलिबावो नोंथां माने बयनावबो सोलिखायोना बे माने खायसे खायसे संक्रान्तयावनो एबा खायसे खायसे एक थारिखआव बैसागनि एक थारिखआव माने फुल ओमफ्राय बिदिनो खाथ्रि बिबार ओमफ्राय लोखोनाय बिबार ओमफ्राय मोनफा मोननै फिफां बिलाइ बिदिनो खाबथाबनानै न'आव खाजाबनानै लायोना नोंथां न'नि उखुम बिदियाव औ औ बेबो सोलियो आरो आरो जोंनियाव बिदिनो रंजालायनायाबो सोलियो नोंथां ज' ज' रंजानाय बैसागुआव औ बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैलायसै उनाव
औ औ ओमफ्राय माने गोदोनि समाव मानेथ' खाम सिफुं जथा
औ नोंथां
बे हारमुनि बेफोरबायदि लानानै रंजायोमोन बैसागुआव नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ मिथिगौ
ओमफ्राय दा जोंनि जुगावथ' बेफोरखौ माने बांसिनानो माने नुनाया खम जालांबाय आरो औ नोंथां बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो माने बेफोरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जालांदों मानो खम जालांखो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माने नोंथां जोंनि समाव जों गोदोथ' जों उन्दै उन्दैबा माने नुयोमोन आरोना खाम जथा सि सेरजा सिफुं बिदिनो गंगोना दामनानै बैसागु फोरबो फालियोमोन ना मोसा मोसा न'खर न'खर माने औ बेफोर बेफोर माने बेफोर हुदाखौ दाननानै नुनो मोनला आरो ना जाहोना जाबाय मानि जोंनि दानि सुबुंफोरा माने बेफोरखौ सोलोंला आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथा नंगौ
बांसिन सुबुङानो दा बेफोर आइजें आयलाखौ दामनो माने रोङा आरो ना नोंथां
औ सैथो नोंथां सैथो।
जोंनि गामियावबो बिदिनो रोंनाय गैया नोंथां बिदिनो साफा सानै बिदिल' दामनो रोङो दामनो रोङो आरो। दा
नोंथां
औ बेफोरखौ माने बोजबनानै लाबोफिनोबा मोजां आरोना नोंथां समाजाव। दामनाय देनाय हारिमुवारि आयजें आइलाफोरखौ दामनो रोंनांगौना नोंथां एसे
औ नंगौ नोंथां गामि ओनसोलावबो औ
औ औ
औ गामि ओनसोलावबो माने बेफोरबायदिया नुनो थांला आरो बुंनो थाङोबाथ' टाउनावथ' माने नुनोनो मोनथायला होननानै बुंनो हायो आरो माने जोङो नङा होमबा नोंथां? माने खाम, सिफुं, जथा बेफोरखौ लानानै औ।
जोङो माने बेफोरखौ माने नाजाबफिननांसिगौ आरोना नोंथां। जाहाथे जोंनि हारिमुवा थांनानै थायो।
औ सैथो नोंथां सैथो।
औ।
ओमफ्राय नोंथां जोंना रायलायनायनि समावबो जाबायमोन।
औ नोंथां औ।
औ दा नोंथांजों बे बेफोरबायदि रायलायनो मोननानै गोसोखौ बहुत गोजोननाय मोनबाय नोंथां उननि समफोराव माने नोंथांजों रायलायफि ननो मोनगोनखौ आसा खालामनानै गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ दे नोंथां जागोन दे नोंथां गोजोन्थों गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नों थांगोन।